हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादोंं
अ बिदिब्ला गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनि सिम जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ बिदिब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव औ बिदिब्ला आं मोनसे से आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायना लादोंमोन ओ जाय आयदायानो जाहैबाय हान जाय आयदायानो जाहैबाय नोंथां हान्था मेलानि राहा आथिखालावथ' हा न्था मेलानि राहाया गोबां जौगाबोनायखौ नुबाय नों थां ओ बिदिब्ला अ बिदिब्ला आं हान्था मेलानि बा- फ्राय नोंथांजों सावरायनोसै हान्था मेेलाथ' गोबां जौगाबोबाय जों नुनो मोनदों आथिखालाव गोदोथ' जों गामिफ्रावबो गामि गफा जोंनि ओनसोलफ्रावबोथ' हान्था मेलानि राहाया गोबां खममोन आरो लामा दालां बायदिसिनायाबोथ' जौगानाय नङामोन। दानि जुगाव नाथाय गंफ्रोमबो गामियावनो न'खरफ्राव हान्था मेलानि राहानि थाखाय गारि गारिफ्रा दंखायो जायखौ बाइक बायदिसिना कार सारि साखा बेफोरबो दङ आरो ओनसोलाव गुबुन मोनसे टाउन सोहोरफोराव थांनो थाखायबो बासनि थाखाय राहा दङ बासफोरजों जों लाइन बासाव जों गाखोनानै ओ थांनो हायो नाथाय नोंथां गोदोफोरथ' बिदि नङामोन गोदो जों मोनसे सोहोराव थांनो थाखायबो जों गारि मथरनि बिबाङा खममोन गामिनिफ्राय गोबां आंखाल जायोमोन आरो जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनो मोसौ गारि गराइ गारि बायदिखौसो बाहायोमोन आरो लासै लासैनो बेनिफ्राय साइकेल फोरासो ओंखारदों साइकेल फोरजोंबो जों ओ थाबनो स खम समायनि गेजेरावनो मोनहैयामोन गोबां सम लायोमोन। नाथाय दा ओ बायदि स ना गारि दङ मथर दङ। सारि साखा दं बास दं बेफोरजों जों ओ ओन सोलनि सोहोरफोराव दसे दसेनो खम समनि बिथोरावनो मोनहैयो। नङा होमबा नों थां औ आरो हान न्था मेलानि राहानि खेथ्रआव बुङोब्ला गोबां जौगाबाय मानो होनोब्ला बेफोर बास गारि मथरनि अनगा अख्रां लामाबो ओंखारबाय अख्रां लामाजों जों उरानजार एयारप्लेनफोरखौ सालायलांनो हायो। जायनि खेथ्रआव जों गुबुन मोनसे हादराव थांनो गोनांब्ला जे दिन जों दस दिन माहासे मास मोनसे वान मान्थ बिदि सम लायो बेखौ जोङो साननै सानथाम बा सानसे बिनि गेजेरावनो जों मोनहैयो थाबनो नङा होमबा नोंथां। जायखौ जों ओ जेखिबो लाम मा सामा बिदि नागिरलायनांगौ खोथा गैया जों डाइरेक अख्रां लामाजोंनो मोनसे टारगेट खालामना गुबुन मोनसे जों एयारपर्ट जायखौ जोङो अ ओ उरानजा एयारप्लेन बाख्लायग्रा जा बेफोरबायदियाव जों दोय थोंजोङै बाख्लायहैनो हायो आरो गावनि जिखिनि थांगोन जायाव थांनो थांखि लादों बेयाव जों खम समायावनो मोनफायो आरो बेनि गेजेराव हान्था मेलानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाथ' ट्रेनबो ओंखारबाय। आरोथ' आरो ओ गोजौ अख्रांआव थांनो हाथरखि ग्रह ग्रहसाफोरावबो थांनो जों बायदिसिना लाहार फाराम खाल खामगासिनो दङ लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जाय ओ रकेट बायदियारि जों जों गुबुन मोनसे ग्रह' ग्रह'सा बुहुमनि गोजानावबो थांनो हानाय ओ राहाखौ नुगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
बिदिनो ओ-ओनसोलाव आं गोबां हान्था मेला नुबोबाय। जेरैहाय जों फरायसालि बा गुबुन मोनसे सोहोराव थांब्ला जोंबो थाङो बास बायदिसिना लाइन गारि टेम्पु बायदिफोरजों जों गाखोनानै थांनो मोनदों आरो। गोदोथ' जोङो साइकेल आरिफोरजों गराइ गारि बेफोरबायदिजोंसो थांनायखौ मोनथिदोंमोन नाथाय जों दानि जुगाव बेफोरबायदि गराइ गारि बायदिसिना मोसौ गारि बेफोर हान्था मेलाफ्रा सोलिला गारि मथर मेचिननि जुग नालाय दानिया नोंथां गोबां जौगाबाय नोंथाङा बे बेफोरबायदि सायाव हान्था मेलानि आयदानि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो दङब्ला बुंजागोन नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां?
खोनादों। आं औ नोंथां खोनागासिनो दं आं औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङां बुंलाय। औ बुंनाय नोंथां।
नोंथाङाथ' माखासेखिनि गोनां बाथ थ्राफोरखौ हान्था मेलानि सोमोन्दै गोबां मोजां खौरांफोर एबा मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय माने गोदो जेरैहाय सोलियोमोन आरो आथिखाल माबायदि हान्था मेलानि राहाया जोबोद जौगाबोबाय। बेनि सोमोन्दै जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। दा आं बिनि गेजेरावनो माखासेखिनि सरजाबनानै बुंलांनो सानदों। हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोंहा दाब से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय सिगां समावहाय जोंहा आथिंजों थाबायनानै माब्लाबा गोजान गोजानबो हान्थियोमोन। नाथाय जों साइकेलजों हान्थियोमोन नोंगौ।
औ।
आरो बै समावहाय गारि मटरनि होंगो दोंगो बेबायदि गैयामोन। दङ'मोनब्लाबो गंफा गंनैल'मोन। जायखौ जोङो माब्लाबा बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गोबां सम नेनो गोनां जायोमोन बे गंसे गंनै गारिखौहाय बासफोर दङब्ला सम मथे बेखौ नेनांगौ जायोमोन। बोरैबा जुदि फेलें खालामोब्ला आरो गैलिया। थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। आरोबाव सिगाङाव एसे सिगाङाव नोंथाङा बुंलांदोंमोन जे मोसौ गारि बा गराय गारि नङा होमबा मोसौ गारिफोरा नंगौ बै जोंनि समावहाय मोसौ गारिफोरजोंनो माखासे जायगाफोराव थांनायखौ नुनो मोनोमोन। दा एसे आगोल समफ्रावबो बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन दाथ' नुनो मोनलिया आरो जोंनि जे हान्थामेलानि राहा बे राहाया ओरैबायदि जौगाबोबाय। आथिखालनि टेक्न'लजि मुगाजों खारफानानै
औ।
दिहुन बायदिसिना गारि मथर दिहुनगिरिफोरा दिहुनबाय साखा खबनैनि खबथामनि खबब्रैनि दा बेबायदिनि गेजेरजों गोदो समाव जेरैबायदि मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय गोबां घन्टा घन्टा सम लायोमोन। नाथाय
औ।
बै गोबां घन्टा थिन घन्टा सारि घन्टानि जायगाखौ एक घन्टा आधा घन्टानि गेजेरावनो सहैनो हानाय ओरैबायदि मोनसे टेक्न'लजि मुगानि गेजेरजों माखासे गारिफोर दिहुनबाय। खबनै खबथाम खबब्रै बाइक ओ जेरै टेम्फु नोंथाङा एसे आगोलाव बुंदोंमोन बास बायदिसिना जोबनो गैयै बायदि सिसटेमनि गारिफोर। दा बियो जोंनि आथिखालाव हान्था मेलानि राहाया जोबोरैनो मोजां जाबाय। जिहेथु जोंहा समा बासायबाय माने ओ समनि आंखाल जालिया माने जों बै दाबसे जायगायाव टाइम मथे सहैनांगौब्ला टाइम मथे सहैनो हानाय जाबाय जोंहा। जिहेतु जोंनि मोनसे थासारिया सोलायफैबाय। दा बेबायदिनो जोंनि हान्था मेलानि राहाया जोबोद गाहाम जाबाय होननानै आं सानो आरो लोगोसे सिगां समाव ओम नोंथाङाबो बुंलांदों मानि हान्थामेला एबा हान्थिनो थाखाय माखासे लामाफोरनि दालांफोरनि बेबस्थाया बै समाव मोजां रोखोम नङामोन। बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा ओ दैफोर देरोब्ला अबेबा दैसाया देरोब्ला जों बेखौनो बे लामाजों बारसनानै थांनो गोनां जायोमोन। दैजों आरो माब्लाबा गिदिर जायोब्ला जों थांनो हाया। दा थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावहाय माखासे जौगानायनि गेजेरजों ओ दालांफोर जाबाय आरो लोगोसे लामाफोरा मोजां जाबाय। हान्था मेलानि राहाया गोबां मोजां सोलिबाय। जेराव गारि मथर खारनो थाखायबो मोजां मोनसे बेबस्था जाबाय। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला सिगांनि हान्थामेला आरो आथिखालनि हान्थामेला गोबांहाय दिफारेन्स जाबाय। दा बेवहाय जोङो ओ नुनो मोन बाय हान्थाामेला थांनो थाखाय जोंहा जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। दा हान्था मेला होननानै बुङोब्ला आं दा जाखिनि ओ मिथिगौ आं बेखिनिखौ मोनथां नोंथांनिसिम दा नोंथाङाहाय नैबेखिनि आद्रा समावहाय सनस्लिबनानै बा फोजोबनायसिमाव एसे नोंथाङानो फोरमायनानै होबावदो।
औ जागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां औ बिदिब्ला आं औ बिदिब्ला आंबो बुंनो सै ओ गोदोथ' बिदि नोंथाङा आं दा बावैसो बुंलांदोंमोन दि लामा फोरा मोजां नङामोन बै फोरनि जाउनाव हान्था मेला नि राहाया थ' गोबां ओ गारि मथर थाब्लाबो गामि गफा ओनसोलफोराव हाबनो हायामोन आरो दानियाथ'गामिफ्रावबो बांसिनानो फ्राय लामा दालांफ्रा मोजां जा जुबबाइ जायनि जाउनाव मानसिया गावनि मावनांगौ थांनांगौ बायदिसिना खामानिफोरखौ खम समायनि गेजेरावनो ओंखारनो मावनो हाबाय आरो बायदिसिना राजा लामाफोर ओंखारबाय थोंजोङै सोहोरफोराव थांनो ओ बे फोराव आं जौगानाय नुदोंदि गोबां होंगो दोंगो गारि मथर बायदिसिना खामानिनि थाखाय फैनाय गारिफोरखौ नुयो आरो साफ्रोमबो सुबुंनियावनो गारिफ्रा थाफ्रामजोब्बाय जायनि जाउनाव जों बायदिसिना खामानिनि खेथ्रआवबो गारिखौ हान्था मेलाखौ बाहायनो हायो जेरैहाय जों माल गारिफोरखौ जों मोनसे ओ गोदोयो जों मोसौ गारि बायदिफोरजों
थिखाङोमोन अब्ला जों बेफोरबायदि थिखांनांगौ जा गारिजोंनो ओ मा बायदिसिना माल माथाफोरखौबो थिखांना लांनो हायो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां औ मोजां जालांबाय जोंनि हान्था मेलाया जौगालांबाय ओनसोलाव गोबां गोग्गानायबो मोनदों बेफोरनि थाखायनो नोंथां आं बांद्राय गोलाव खालामलिया जोंनि आयदाखौ मानो होनोब्ला समनि आंखालाव जों फोजोबनोसै नोंथां हान्था मेलानि नि‌ आयदाखौ
जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आं ओ जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय थाबाय दे नोंथां